हेलौ खोनाबाय दा
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
औ खोनादों नोंथांनिखौ
आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना माने बे बर'नि बिमुं बा टाइटेल बेनि बागैसो सावरायनो होननानै खालामदोंमोन
अ
नोंथाङा मिथिगौ नामा बरनि टाइटेलफोरा बोरै थानाय बा बिमुंफोरा
बिमुं थानायखौथ‌ आं मोजांङै बारा मिथिला माबोरै बोरै जागायजेननाय बेफोरखौ
औ
नोंथांङा मिथियो नामा
आं एसे माने सुबुंफोरनाव सोंना मिथिनाय बायदिब्लाथ माने गोदो गोदाय माने बर'नि गुबै धोरोमा माने खेराइ जाहैबाय खेराइ फुजा होनाय
औ
मिथिगौ दा खेराइ फुजाखौ नोंथाङा
मिथियो नोंथां
औ बे दौदिनि मोसालायनाया
औ औ
बे माने खेराइ फुजाखौ गोदोयो एकदम जोंनि गोदोथाराव माने गोदो हाजो सेर सेर बा दैमा दैसा हाजो खर बेफोरबायदियावसो खेराइ फुजाखौ होयोमोन जाहैबाय गोदो बर'फोरा
औ
औ नाथाय दानिया आरो बिगियानारि मुगा जाबाय नालाय एसे अखा बांखाफोरखौ होबथानो थाखाय माखा खस्थ जायो नालाय बिदिनो एसे गासैनिबो सुबिदा जानाय बायदि माने गामि गामिफोराव बा गामिनि दैमा सेरफोराव होनाय जायो आरो दा आथिखालाव
औ औ
बे बरनि बिमांफोरा माने बे खेराइ फुजाजोंनो सोमोन्दो गोनां आरो बे खेराइ फुजा होनायनिफ्राय माने बर'‌ टाइटेलफोरा जादों जाहैबाय आंनि मिथिनायाव ओ जेरै हाजवारि हाज'वारिखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा बोरै थानाय हाजवारि बिमुं टाइटेला?
आं मिथिया नोंथां
औ बे हाजो औ औ नों थां फोरमायना होनिसै आंङो बे हाजवारिया माने गोदो जोंनि बर' फोराथ‌हाग्रा सेर सेर हाग्रा बंग्रायाव थानानै मोजां मोनग्रा ट्राइबेल सुबुंफोर नालाय माने गोदो जाय हाजो सेर सेर हाग्राफोराव थाग्रा बिसोरखौनो माने हाज'वारि बिमुं दोनदोंमोन जाहैबाय
औ
बिदिनो दा जोंनि गेजेराव हाज'वारि टाइटेला दं आरो बिमुङा
औ बर' बसुमतारि ब्रह्म बेफोर नि बागैबो मिथियो नामा नोंथाङा? माबोरै जानाय औ दे एसे फोरमायना होदो।
बसुमतारि बसुमतारिया जेनेबा जोंथ' ओ दहायनो बुंखाबाय जेनेबा जों खेराइ फुजाखौ हाग्रा बंग्रायावसो दैमा सेरायावसो होयोमोन होनदोंमोन नालाय माने बसुमतारिया बे माने बाथौआव हा गोथार बा हा जों बाथौ गायबाथ' हा बिथा खोयो नालाय बे हाखौ लायनानै जगार होफैग्रा बा बाथौनि बिथा खालामग्रा बेखौ बे खेराइ फुजा होनाय टाइमाव बैसुमैथियारि होननानै बिमुं होननानै माने गाबज्रियोमोन जाहैबाय। हा लायग्राखौ। बाथौ खौ बिथा खोनो थाखाय दा बेखौनो बैसुमतियारि होनोमोन खेराइ फुजा होनाय टाइमाव बेखौनो दा सोलायनानै बसुमतारि टाइ टेला जाबाय आरो जोंनि गेजेराव औ आथिखालाव बुसुमतारि। बसुमुत तारि टाइटेलाथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां गिदिर टाइटेल गोबां दंथारो आं गोबां खोनायो माने। बसुमतारिखौ औ औ
उम
नोंथाङा ओ मा सोंबावदोंथाय गयारिमोन नो?
ब्रह्म बर'
इ ब्रह्म ब्रह्मआ माने बे आं मिथिनायाव खेराइ फुजाजों लोब्बा गैया आरो ब्रह्मआ माने बे जाहैबाय गुरुदेब कालिश सन ब्रह्मासो ओ ब्रह्म धोरोम फोसावनायनिफ्राय औ बेनिफ्राय जाय ब्रह्म धोरोम लादों बर'फोरा औ बे बिसोरनो माने ब्रह्म ताय हटेलखौ लिरो आरो मिथि आंनि मिथि मिथिनायाव बांसिन आनो बे बर'आनो जाखायो जेनेबा बिथाङाबो बर'फोरनि थाखाय गोबां बिहोमा होलांदों गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ गोग्लैसोना थानाय समाव जोंनि बर'फोरखौ गोबां बोखांदों। ओ बिदिनो टाइटेलफोरनि गेजेराव दं जेरै जोंहा औवारि औवारि दं आरो मोनसेना खोनायो ना नोंथा ओ
औवारि गयारि औ खोनायो नोंथां।
ओ बिदिनो बे औवारियाबो जाहैबाय जेनेबा खेराइ फुजायाव बाथौनि बेरा दुमोना जोंहा औवाजों
औ औ।
बाथौनि बेरा दुमनो थाखाय औवा लाय बेरा सुबुंफोरखौ माने औवारी बिमुं हो गोदामानो जाहैबाय बे औ खेराइ फुजा होनाय टाइमावनो बेनो ओमखायनो जोंनि गेजेराव औवारि बिमुङा थादों जाहैबाय।
गयारि बिमुङा द
गयारियाना ओ गयारिया जेनेबा बिसोरो गुबैयै बे खेराइ फुजा होनाय टाइमाव माने गय गय फाथैलायनानै जगार होग्रा बिसोर खौ हायमाने गयारि बिमुं दोनदो जाहैबाय बे गयलायग्रा फोरखौनो गयारि बेनिफ्राय आरो जोंनि गेजेराव दं जेरै ओ
नार्जारि दैमारि अ दैमारि नार्जारि
बि दैमारिखौ नोंथाङा मिथियो
आं मिथिया नोंथां
औ
नोंथाङानो फोरमायना होजोबदो
बे दैमारियाथ गोदो जोंहा माने गोदोथार एकदम जोंनि गोदो गोदाय जुगाव जोंहाथ बिदि दा दानि बायदि दंखल बा दैखर गैयामोन जाहैबाय हाग्रा बंग्रासो थाग्रामोन नालाय गोदो जोङो हाजो हाग्रा सेर सेर बेनिखायनो बे फुजा होनाय टाइमावथ जोंहा दै लायनो बे दैखर बा दंखल गैयामोन नालाय बिसोरो ओ हाजोनिफ्राय बोहै दै औ हाजोनिफ्राय बोैनाय जरना बा निजेरा दैमा दैसानि फाय जाय दै लायनानै होफैयो बाथौ लिरनो बाथौ फोथारनो बिसोरखौनो माने दै जगार खालामग्राखौ बेयाव दैमारि बिमुं हानायनिफ्राय दा जोंनि गेजेराव ओ दैमारि बिमुंबा थटाइटेला दं आरो मिथिबाय दां नोंथाङा बेनिफ्रायथ जों जोंनि गेजेराव लाइफाङि होननाय टाइटेलखौ नायो
लाइफाङारि टाइटेलखौ आं खोनाफेराखै नोंथां
बे लाइफांङारिया माने गोबां खम आरो जोंनि गेजेराव आंबो बांद्राय खोनाया सासे सानै खोनायो बे माने लाइजौखौ मिथियो दा नोंथाङा लाइजौखौ माखौ होनो
औ मिथियो नोंथां
औ बे थालिर बिफांनि बिलाइ गोरलै औ गोरलैनि बिजौ बाहागोखौनो माने लाइजौबो बुङो
लाजौ दों औ औ
उम माने बे खेराइ फुजा होनाय समाव ओ जोंनो बे फुजा होनाय समाव आइजें आयलाखौ दोननो थाखाय गय फाथै बिदिनो बायदिसिना बाउग्रा आइजेंखौ जेनेबा दोननो थाखाय जोंनो लाइजौनि गोनांथि जायो नालाय बे लाइजौ- खौ जाय लायनानै बा जगार खालामनानै होफैयो बेखौनो लाइफां आरि बिमां होदोंमोन जाहैबाय बे समाव बेनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव लाइफाङारि बिमुङा दं
औ
बेनि गेजेराव दं- जोंना खाख्लारि होननाय उ
बेनिफ्राय खाख्लारि औ खोनाबाय नोंथां खाख्लारि
खम जोंनि गेजेराव मोनो बे बिबङा
औ
ए बेबो- खेराइजोंनो सोमोन्दो गोनां बुंनाय नों- थांआ मा बुंनो सानदोंमोन
बे खाख्लारि बिमुङालाय बोरै जानाय नोंथां
ओ बे खेराइ फुजा होनाय समाव खांख्ला सारि सारि गायो जाहैबाय बहायो जोंनि खेराइ फुजा होनाय समाव बै ओरै लारि लारि बे खांख्लाखौ ओ जगार खालामनानै हो- ग्रा बा बानायनानै होग्रा सुबुंखौनो बे समाव खाख्लारि बिमुं दोन्दो जाहैबाय
आच्छा बे खांख्लाखौ मा- जों बानायो नोंथां?
बेखौथ' आंबो बांद्राय मिथिला खांख्लाखौ माखौ बुङोथाय आंबो गुबुनावस- सोंनांसिगोन
औ औ
बै मोननायाव बेखिनिखौल' मिथिदों आरो
औ बेनिफ्राय
देउरि दं जोंहा सुमफ्रामारिखौ आं मिथिया नोंथां बोरै जानायथाय आं दा देउरिखौ मिथियो
देउरि अ
देवरिया बोरै थानाय नोंथाङा मि थियो नामा
मिथिया नोंथां नोंथाङानो फोरमायनानै होदो
बे देवरिया माने बे खेराइ फुजा होनाय समाव दै सारग्रा सुबुं बा फुजा होग्रा सुबुं बेखौनो माने जों दौरि होनोना आथिखालाव बेखौनो बे खेराइ फुजा होनाय टाइमाव जाय दै सारग्रा फुजा होग्रा सुबुं बेखौनो मानो बे समाव देउरि बिमुं होनानै दा जोंनि गेजेराव देवरि बिमुङा दं आरो टाइटेला
नोंथांमोननिथिं देवरि बिमुं थानायफोर दंलाबायो नामा
औ दं दं मेरला दंलाबायो।
जोंनिथिंजाय खोनानोनो मोना देवरि बिमुं थानायखौ
एसे खम आरो जायगा लाना जायगा बेनिफ्राय जोंहा बर' थाइ तेल दं बर' टाइटेला दा गोबां दंसै जोंनि गेजेराव माने बे बर'आथ' खेराइ फुजाजों सोमोन्दो गैया जाहैबाय। जों माने बर' सुबुं नालाय जानो जोंखौ बर' होननानै सिनायथि होनो थाखाय माने सम जों लोगोसे औ खायफा खायफा जों बर' सुबुं होननानै बर' बिमुं लिरग्रा जाबोदों आरो। औ बेखिनियानो नोंथाङा आं मि
औ। गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ गोजोनबाय गोजोनबाय आंबो। फोरमायनो मोननानै होमबा दोनथ'लायनोसै नामा नों थां।
दे नोंथां औ दे।